खोनानो मोनदों हेलौ। खोनानो मोनदोंना?
थां हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय औ नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथांनि सोदोबखौ खोनाबाय नोंथांजों जाय आयदायाव आं सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाबाय गोदोनि आरो दानि जुगावहाय जोङो माबोरै हरनि समावहाय सोरांथि खालामो माने हर खोमसि समखौ जों माबोरै सोरां खालामो मा जिनिस लागायनानै माबारै जोङो सोरां खालामो आं बिनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो सानदों नोंथाङा खोनादों? उम थ नोंथांनो आङो बिनि सायाव फंनैसो ओ खेंफेरथि होग्रोनोसै आं नोंथाङा दे जोङो गोदोनि समावहाय नोंथांखौ आं सिगाङावनो नोंथांखौ खावलायग्रोबायखि नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंफोरथि होनो थाखाय
औ दा जोंहा गोदोनि समाव आरो दानि समाव रुजुनानै नायोब्ला मोनानि समाव खोमसि जेब्ला खोमसि जायो बे खोमसिनि निफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा दा सुबुंफोरा बाहायबोनाय बेसादफोरा आलादा आलादा जाबोनो हमदों गोदोनि समाव साननानै साननानै नायोब्ला जों नुनो मोनोदि सुबुंफोरा बा सुबुंफोरा औ अरखौनो बांसिन बाहायबोदोंमोन सोरांनो थाखाय अरनिफ्राय अरखौनो सावनानै जोंहा बनफ्राव सावनानै बनजार महरै माइ नानै बेफोरखौनो लामायाव लागायनानै फोरनिफ्रायनो सोरां मोननो हादोंमोन बेजों लोगोसे जोंहा सुबुंफोरा ओ लेन्थन बारसि बायदिना मुवा बेसादफोराव अर लागायनानै बेफोरनिफ्रायनो सोरां मोननो हादोंमोन बेफोर गासिबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोर मिथिंगायारिजों मोननाय बेसादफोरनिफ्रायनो जोंहा अरनि मदद लादेरनानै बेफोरावनो अरनि सोरांजों जों रोखोमसिनिफ्राय बारग'नो हाबोदोंमोन नाथाय दानि जुगाव नायनानै नायोब्ला जोंहा गोदान गोदान मुवा बेसादफोर दिरुुनबोगासिनो जायखौ जों मोब्लिब बाल्ब बुंनाय जायो कारेन्टनि मददाव जों बे मोब्लिब बालखौ फोजोङो मोब्लिब बाल्बाव जोंहा बायदिसिना बेसादफोर लुगायो जाय जों जोंनो सोरांहयो बे मोब्लिब बाल्बनि कुवालिटियाबो जोंहा साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दं जोंहा दा जोंनि मोब्लिब बाल्बफोराव बांसिनै फांसिदेन फिलामेन्ट बाहायनाय नुनो मोनो बेल' नङा जोंहा दानि जुगाव मोब्लिब बाल्बखौ जों कारेन्टनि मददैल' फोजोबनाय नुनो मोनो जोंहा सलार पानेल बायदिसिनाफोरबो दं आरो गुबुन गुबुन राहा दं जायनि मददाव जों दानि जुगाव सोरांखौ मोननो हायो मोनानि समाव ओ बेजों लोगोसे जोंहा बायदिसिना बेटारिनि बेटारिनि बेसादफोरबो दं जेरै टर्स बाल्ब टर्स टेबोल लेम्प बायदिनाफोर दं जायफोरखौ जों बेटारिनि एबा सेलनि मददाव फोजोंनो हायो आरो चार्जफोर चार्जिं चार्जिं मुवा बेसादफोरबो दं जायफोरा चार्ज जोबबा जों बेफोरखौ आरोबाव सार होफिननानै बिथांमोन बिसोरनि इनारजिखौ फोथांफिननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा मिथिंगायारि मोननाय मिथिंगायारि होखानाय सोरांफोरबो मोनो जोंहा मोनानि समाव अखाफोरा सोरांहैयो जाय जोंनि ओ जोंनि गासिबो बुहुमनि गासिबो जायगायावनो गोसारजोबो अखाफोरनि सोराङानो जों मोनायाव सोरां होनायाव मदद खालामो बेजों लोगोसे जोंहा सुबुंफोरा रुजुना नायोब्ला गोदोनि फ्रफ्राय रुजनो नायोब्ला दानि जुगा जोबोरैनो जौगाबोनो हमबाय बेखौनो बुंनानै आं नोंथांखौनो बेनि सायाव मा मोजाङै बुंफिननो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा जे आयदानि सायाव जोबोरैनो गुवारैनो फोरमायलांबाय जोबोद बाख्नायथाव नोंथांनि जे फोरमायनानै होननाय बेखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थ' नोंथाङा आंखौ बिनि आयदानि सायावनो फंनैसो बुंनो थिननायलाय आं दा बे आयदानि सायावनो फंनैसो बुंफोरथिनोसै मानो होनोब्ला नोंथाङानो बे आयदानि सायाव जोबोद गुवार आरो गोथ थौैयैनो फोरमायलांबाय
औ गोदोनि आरो दानि मुगा जोबोद फारागथि दङ गोदोनि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला हरनि सोरांनि थाखाय जों बाहायोमोन जेवारि सावनानै थ' जेवारिनि थाखाय जोङो जेवारिखौ मारोरै सावोमोन होनोब्ला जोङो जेवारिनि थाखाय जोंनो थुला नांगौ आरो थुलाजों लोगोसे जोङो जेरै बेसर बेसर थाव फेदेरनानै बेसरनि थावजों जोङो बेसरनि थावखौ होनानै बेफोरजोंनो जोङो बाथिथि बेफोरजोंनो जोङो जेवारिखौ जलायनानै जोङो सोरां मोनोमोन आरो बिनि गोदो अन्थाइ मुगानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला अन्थाइ मुगायाव बेखौनो बुंनो थांगोन बे समाव सुबुं माहारिया एथ'मानि गियान गोहो सानखांनो रोङाखैमोन जायनि जाउनाव बिसोरो माबोरै सोरां मोननांगौ बेखौ मोनथियाखैमोन बिसोरो जानो हागौ बिसोरो अखाफोरनि सोरांनि दारैनो सोरांखौ लायोमोन होननानै आरो बेनि उनावहाय फैयै फैयै फैनानै जे मुगा स एसे गिेजेर खलब मुगा सफैबाय बे गेजेर खलब मुगायाव सुबुंफोरा बायदि बायदि रोखोमनि जिनिस बाहायनानै सोरांखौ नुनो मोन्नाय जायोमोन बेजों लोगोसे नोंथाङा जे खोथा बुंलांबाय बनजार सावनाय औ बनजार सावोमोन पनजारखौ जों मारै सावोमोन होनोब्ला जोङो मोनोमोन जेरै जों माखासे मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय गेसफोर बेफोरजोंनो जोङो सावनाय जायोमोन आरो गोदोथारनि मुगानि समाव सोरांनि बिदुंखौ गैयाखौनो होनजायोमोन अन्थाइ मुगानि समाव आरो जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरबा सुबुङा अन्थाइजों अन्थाइ देजाबनानै थ' बे अन्थाइजों अन्थाइ दैजामनानै उनावहाय जे अरनि बे सोमजिखांनाय बे अरजों खामनानै बे अरनिफ्रायहाय सोरांखौ सुबुङा माबोरै बानायनांगौ बेखौ मोनथिजन्दों होननानै आं बुंफोरथि होबाय आरो आं सानो बेफोरबायदिनो जादों होननानै आरो आरो गेजेर खलब जे मुगा जे राजा रानिनि मुगा समावहाय जोङो नुनो मोनदों बिथांमोनहाा खेर खेरासिन बाहायनाय केेरासिनजों लोगोसे बिदिनो जेवारि आलारि बाथि सावनानै सोरां लानाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बै समावहाय बांसिन सुबुंफोरानो। अखाफोरनि सोरां जेरै जोङो दा पुर्निमा होनोब्ला जोबोरैनो अखाफोरा स्रां जायो बे समावहाय सुबुं फोरा जयैनो खामसालि सिथ्लायाव जिरायनानै जोबोरैनो सावरायोमोन रायलायलायोमोन बे बेनिफ्राय सोरां मोननानै आरो दानि मुगा दानि मुगायाव जों बुंनो थाङोब्ला दानि मुगाया जोबोरैनो जौगानाय मुगा खुगा आरो बे मुगायाव जों बाहायनाय नुनो मोन्दों बांसिनानो इलेक्ट्रिकेल इलेक्ट्रिकजों जोंनाय जिनिस जों ओरै नोंथाङा बुंलांबाय दानि बाल्बावहायबो जोबोरैनो थांसिन बाहायो होननानै औ बाहायो आरो दानि जुगावाहाय मबाइलनिबो मुगा मबाइलावबो जोङो टर्स लाइट मोनो बेफोरजोंबो जोङो लाइटखौ बाहायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जाय जि आरो जिबा बोसोरनि सिगांसोनि सिगां सुबुंफोरा लेेनथन बाहायोमोन लन्थनजों लोगोसे बाथि बाहायोमोन बिसोरो बेयावहाय केरासिन होननानै ओ बाथिखौ सावनानैहाय सोरांनि गोहोखौ लानो हायोमोन। आरो बेनि उनावहाय सफैबाय बेटारि सुबुंफोरा ओ बबेबा टर्च लाइट आरो लेम्प बेफोरखौहाय जरायनो थाखाय थाखाय बेटारिखौ बाहायदों। मानो होनोब्ला जोंनि जे नेसारेल गेस जोंनि जे मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय गेसफ्रा आ जोङो बाहायबाय थायोब्ला जोंनि जाय फैगौ जेनेरेसन बिसोरनि थाखाय जोङो दोनथुमनानै दोननो हानाय नङा मोनसे समाव जोबहैगोन बेफोरखौ बुजिनानै जोङो बायदि रोखोमनि टेक्न'लजि बाहायदों बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों आरोबाव फैनाय सलारखौ जोङो सान्दुंनि सान्दुंङाव सा सोनानै जोङो बेखौहाय सार्स खालामनानै बेनिफ्राय फोजोंनो हायो। आरो बायदि बायदि रोखोमनि टेक्न'लजि बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो दानि जुगाव जोङो ओ गैयाखौनो होननानै बुंनो हायो केरासिनजों ओ ओ लन्थन सावनाय बाथि सावनाया ओ जोब्बायानो होनजाबाय मानो होनबा बेफोरो गासिबो जानायनि जाउनानो जाबाय टेक्न'ल'जिनि जौगानायनि थाखाय। बिगियाननि बिथिङाव जोबोद जौगानायनि थाखाय जों बेफोरखौ नुनो मोनदों। थ' आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायथि होबाय। नोंथाङा बे आयदानि सायाव आरो फंनैसो सोदोब बुंबावनो हागोन नामा?
अ नोंथाङाबो बे आयदानि सायाव जोबोद मोजां बाथ्राखौ बेखेवनानै होबाय। जोंहा दा आरो गोदोनि मुगायाव बाहायनाय बेसादफोरा थ थारै थारैनो सोलोंनो हमदों दानि जुगाव बाहायनाय बेसादफ्रा थारैनो जोंनि सामफ्रामबो बाहायनायाव जोबैनो खामानिजों आरो गोरलैयै बाहायजाथाव। आरो जोंहा बेफोर बेसादफोरा जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार दानि जुगाव बेफोर बेसादफोरखौ गैयाबानो जोंनि सानफ्रोमनि जिउआव मोनानि समाव सोरां मोननायाव जों लोगोसे मोनायाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफुंनो हाया जागौमोन दा बेफोर बेसादफोरखौ दहुननायनि जााहोनावसो जोंहा मोनानि खामानिफोरखौ मोजाङै एबा गोरलैयै मावफुंलांनो हादों जोंहा फरायनाय लिरनाय गावनि उम न'फ्राव फाइनेल खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो ओ मोनानि समाव ओ दानि दिहुननाय बेसादफोरनि ओ जाउनाव साबसिनै हामसिनै ओ मावबोनो हादों ओ जोंहा दानि समाव गोदोनि मोननाय बेसादफोरनिफ्राय सोराङा दानि समाव मोननाय मोब्लिब एबा सलार फोरनिफ्राय मोननाय ओ मोब्लिब बाथिफोरनि हेफाजाबजों मोननाय सोराङा जोंनि गोदोनि मोननाय अडनिफ्राय बा लेन्थन बाथिफोरनिफ्राय मोननाय सोरांनिफ्राय साबसिनै सोरां होयो। बांसिनै जाय सोराङा जोंनि ओ मेगननि थाखायबो मोजांसिन मेगन जों नि मेगननि नोजोरखौबो साबसिनै रैखा खालामनो ओ फरायनाय लिरनायावबो ओ दान ओ दानि ओ गोनोखोजों ओ टेक्न'लजिनि मददै दिहुनन्नाय बेसादफोरा ओ मेगननि थाखाय मोजांसिन होननानै आं सानो दा नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो
औ नोंथाङा जे खोथाखौ फोरमायलांबाय जे खोथाखौ बुंथिलांबाय बे खोथाया जोबोरैनो सैथो आरो जोबोरैनो बयनिबो सुबुंनि थाखाय मोनथिनो गोनां मोनसे गुवारै गोथावै बुजायनायखौ आं जोबोद नोंथांखौ बाख्नायबाय आरो नोंगौ ओ दानि मुगायावहाय जे जौगानाय टेक्न'लजिजों दिहुननाय माखासे लाइट बेफोर जोंनि मेगनाव एथ' मानिे एफेख होआ जोंनि मेगननियाखौहाय गोरलैयैनो गाज्रि खालामा आरो मानो होनोबा बेफोरबायदि लाइटनिफ्राय मोननाय सोराङा जोंखौ मोजाङैनो सोरांसिन नुनायखौ ओ हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला जों